हेल'
औ खोनादोंना?
औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा बेलासिनिहाय नै सा लोंगासिनो
ए नोंथाङा दा ओरैनो दं आंबो ओरैनो दङ ओमफ्राय नोंथा दा ओरैनो दंथ'यो ना?
औ
उम आं नोंथांनाव माबा मोनसे खोथा सोंनो थाखायसो कल खालामदोंमोन नोंथाङा औ नोंथाङा औवानि बागै आंनो औवाखौ मा मायाव खामानियाव बाहायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ ओरैनोथ' जोङो गासिबो खामानियावनो औवाखौ बाहायो
औ।
जोङो औवाखौ औवा गोरलैखौ माने औवा मेवाइबो जानो हायो हायो आरो ना खायसे खायसे औवानिखौ आरो जों औवा खौ न' लुनायाव बाहायनो हायो ओ खुन्था एरि खालामनाय न'आव बेरा होनाय जों गोबां खामानियावनो औवाखौ बाहायनो हायो हायो। जेरै खादा हेबनाय जेखाइ हम जेखाइ हेबनाय खबाय हेबनाय बेफोरबायदि गोबां खामानियावनो जोङो औवाखौ बाहायनो हायो आरो।
औ।
औ नोंथाङा औवानि माबाफोर हेबनो मानोफोर रोंगौ नामा आखाइनि खामानि?
आंथ' बेफोरनि खामानिखौ बारा सोलोंथ'नाय जायाखै आरोना।
औ औ।
जोंनिथिंजायथ' आङो औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनो बिब्दिनो जिरायग्रा सियार मरा बेफोरबायदि बे आमफाय बिदिनो दोननानै जानो थाखाय माबाफोर मा होनो दाइनिंफोर बेफोरबायदिबो बानायनाय नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
बिदिनो बबेबा बबेबा गार्देनफोरावबो औवानि गोबां रोखोमनि साजायनाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो ना।
औ औ। ओ नोंथाङा औवाफोरनि नामफोरखौ मिथिबायगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ।
हेल' नों
औ औ नोंथां। औवानि नाम
औ।
औ जोंनिथिंजायथ' औवा थेरे औवा बुरखा औवा गुबै बेफोरबायदि होननानै मिथियो आरो। ना। औवा थेरे होननानै बुंब्ला बै फिसा फिसा दङना औवा।
औ औ।
खौ औवा थेरे होनो आरो ना। होयो एसे बे मिडियाम टाइप न' लुनायफ्राव मा मा। माबा माबि बिदिनो सियार एरि बानायनायफ्राव साजायनायफ्राव बाहायनो थाखाय औवा गुबैफोरखौ मोनो आरो ना।
औ औ।
औवा बुरखा होनबाथ' बे एसे बयनिफ्रायबो एसे गिदिर गिदिरसिन बेफोरबायदिखौ मिथियो आरोना नोंथां। बिदिनो औवा औवा गोरलैखौ जेनेबा ओंखारजेननाय मेवाइखौहाय जोंथिंजाय उनाव जानो थाखाय हानानै सोमनानैबो दोननाय जायो आरोना। माने मोनै समाव जानो थाखाय गोबावनि जाबाय। भिनेगार होनानै दैयाव सो सोमनानै दोननाय जायो आरो।
औ औ।
आसारफोरबो खालामनाय जायो औवा मेवाइखौ।
औ नोंथाङा खालामनो रोंगौ नामा?
औ।
माबायदि खालामबा एसे हा।
औ नोंथां औ।
अ नोंथाङा माबायदि खालामो बेफोरखौबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ।
औवा आसारखौ बानायनो थाखाय जोंहाथ' गिबियावनो मेवाइनि मेवाइखौ नांग्रोगौ। औवा गोरलैखौ बेखौ बिफाङावहाय दाननानै लायनानै गिबियावनो औवानि माबाखौ बिगुरखौ जि जिरनानै लाग्रोयो आरो आमफ्राय जिरनानै लानानै बेनाथ' बिगुरा मोननै थायो सानि बिगुर ओमफ्राय आरो सिङाव मोनसे बिगुर बेखौहाय लेबनानैहाय गोरलै गोरलै हायो आरो ना आमफ्राय हानानै हानानै दैयाव सोमनानै दै गुदुंफोरजों एसे सुखनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय बिब्दिनो मेवाइ खालामनो थाखाय
औ
जिरा जिरा पावदार बिदिनो बेसरनि पावदार बिदिनो जिरा फोराव थानाय माखासे
दस्रा दस्रा जिराफोरखौ हो बाहायनाय जायो आरोना मोनब्रै मोनबा जिराफोरनि जायो ओमफाय आसाराव पाउदार खालामनानै लानाय जिराखौहाय थाव गुदुं फुदुंनानै बिब्दिनो मेवाइखौ जखा खालामनानै थावखौ बेसेबांखिनि नां नांबावगौ जखा खालामनानै फुदुंनानै जिराफोरखौहाय मेवायाव लगायनानै थाव गुदुंखौ होसन होनानै ल माबानानै बयामाव सोनानै दोनाय जायो आरो
औ
बेनि उनाव बेखौ जानो थाखाय एसे गोबाव सम नांगौ।
औ औ
सामफ्रामबो बिदिनो सान्दुंफ्राव बानायखांनानै बयामाव सोखांनायनि उनाव सान्दुंफ्राव सामफ्रामबो एसे एसे लामनांगौ आरो माने जानायाव मोजां जानायनि थाखाय।
अम बिदिबा थ' औवाया गोबां खामानियाव बाहाय जायो होमबा।
औ नोंथां
उम न' लुनायाव बाहायजाबाय जोंना बायदिसिना जेखाइ खबाइ हेबनाय खादा बायदिसिना गोबां खामानियावनो न' लुनायनि खुन्थाफोरावबो आरो ओम जोंना जानायावबो बाहायजाबाय।
औ
आरो जोंङो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला औवानि औवाजों जोङो लेखा बिलाइबो बानाय जायोना नोंथां?
औ नोंथां बेखौथ' मिथिगौ मे मेगनजों नुवाखैबाबो बयबो मिथिगौ बेखौ।
औ औ
जोंनिफ्रायनो जोंनि जायगानिफ्रायनो गासि बो औवाफोरखौनो बेफोरबायदि लेखा बानायनो थाखाय अहेबा माबा बिल्डिं लुनायफोराव मायाव बाहायनो थाखाय गोबां औवाफोर लांफैनाय जायो आरो।
अह अह
नोंथांमोननिथिंजायबोथ' गोबां लायो जानो हागौ।
जोंनिखिजा औवा होनोब्ला दंङ बिदिनो आरो आं बारा औवाफोरनि बागै बारा मिथिलायबो लाङा।
औ औवाखौथ' जोंनिथिं गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ नोंथांमोननि न'आवबो औवा दं नामा?
औ नोंथां दङ।
औ नोंथांनि न'आवहाय माने मा मा रोखोमनि औवाफोर दङ?
हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां। हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ हेल
हे अ हेल'
खोनादों ना?
अ खोनादों खोनादों।
बिसोरथिं
नोंथां नोंनिखौ बारा माने आवाजखौ बारा मोजाङै खोनायाखै।
उ
हेल नोंथां
खोनादोंना
अ खोनादों
नोंसोरनि थिंबो
नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन। ओम जोंनिखिजा औवाखौ। औवाखौ बिदिनो जोंखिजाबो सब खामानियावनो बाहायो जेरै दुब्लिफोराव दाथ खोथिया खोथिया फोदों बेफोराव बेरा होनायफोराव। बो बाहायो आरो बिदिनो आरो सिगाङावनो बुंबोनायफोर बायदिब्ला नफोरावबो होयो। आरो जोङो दा गोदो गिदिर बिल्डिंफोर लुनाय बेफोरावबो औवानि गोबां गोनांथि जायो बेफोरावबो औवाफोरखौ होयो। आरो बिदिनो। लेखा बिलाइफोर बानायनायावबोथ औवाखौ होयो होननानै जोङो बुंबोखाबाय बिदिनो माने गासैबो खामानियावनो औवाया माने बाहाय जायो आरो बयबो खामानियावनो औवानि गोनांथि जायो आरोना
बाहायनानै गोबां गोबां समायनानै बाहायनानै
हेलौ नोंथां आङो बारा खोनायाखै
हेल
अ हेल
औ
बिदिब्ला हो
हेल
अ हेल
खोनादों
अ खोनादों खोनादों आं नोंथां
जों
हेल नोंथां
औ हेलौ
अ
दैज्लांआव हाय जोङो आं मिथिनाय बायदिब्लाथ जोंना माइ आबाद मावो आरो बिनि सायावहाय मैगंफोर बुंनो थाङोब्ला लेस्रा खांख्रिखला आरो लेस्रा खांख्रिखला आरो खुन्द्रि आरो बेफोरबायदि थासफोरखौथ जोङो मोनखायोआनो जिंखा बहल आरो जोगोनार बेफोरखौ मोननो थाङो आरो आरो नोंथाङा मिथि मिथिनाय बायदिब्ला मा मा आबादखौ मावबावनाय जायो
जोंनि थिंजाय थ दैज्लांआव मोननाय आबाद
औ
ओमफ्राय बिफोरखौ मोननाय जायो आरो बिदिनो गोखा फिथाइखौ
औ
सबायबिमा
औ
ओमफ्राय बिदिनो फाथोफोर फोनाय बेबायदि गासैबो मैगंफोरखौ मोननाय जायो आरोना फोनाय जायो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायनानै जोबोर जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला दोनथनोसै नोंथां औ दे